अ नोंथां मा खौरां
अ खौराङा मोजां दे नोंथां नोंथाङालाय माबोरै दङ
दं आंबो मोजाङैनो दं दासान्दै
बिदिब्ला नोंथाङा जुदि दसे सम दङब्ला आं नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सायावसो एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आं
औ जागोन दे सावरायजागोन
दा दा जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जा आइजो माहारि या गाननाय लांगा दख'ना दख'ना बा आर'नाइ फास्रा बेफोरखौनो जों मोनथियो जायो आरो लोगोसेनो हौवा माहारियाबो गाननाय जेरै गामसा आरो आर'नाइ फास्राख खौबो बिसोर लायो हौवा माहारियाबो लायो हिनजाव माहारियाबो लायो दा बे लांगा दख दख'ना आरो गामसानि सायाव आङो फंनैसो बुंनोसै आरो नोंथां
औ दे बुं बुंजागोन दे
लांगा दख'ना आरो गामसा होननानै बुङोब्ला जोङो बे जोंनि दोरोङारि गानग्रा गामसा आरो दखना लांगा दखनाखौ जोङो ओ गावनो न'आवनो जोङो दानानै बा दा दानानै जोङो गाननो हायो बा हौवा माहारिनो दानानै जोङो होनो हायो बे दानानै जोङो गाननो हायोब्लाबो नाथाय दानि जुगावहाय बा दानि समावहाय जोङो जोबोर समनि आं खालनि थाखायनो जोङो ओ बर' आइजो फोरा गावनो गाव सि दानानै गाननायखौ जोबोद खम खालामनायखौ आं नुनो मोनदों आरो दा बै गोदोनि गोदोनि समावहायबा ओ ओ बर' हारिया गावबा गावनि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ ओ गावनो गाव दा नानैनो बर' आइजोफोरा गाननाय जायोमोन आरो हौवा माहारिनोबो दानानै होनाय जायोमोन आरो दा बे ओ दोरोङारि गाननाय जोमनायाव जोङो ओ गोदोबो जेरै ओ हौवा माहारिया गामसा गाननानैनो आ आरो हिनजाव माहारियाबो बा आइजो माहारियाबो लांगा दखना गाननानै जोंनि बर'नि दोरोङारि ओ गाननाय जोमनायखौ लानानै जोंनि बर' माहारिनि सिनायथिखौ लाखिबोगासिनो दङ नाथाय आथिखालावबो जोङो बे एखे रो खोमैनो जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ लानानै बर'नि हारिमुनि सिनायथि खौ लाखिनायखौ जों नुनो मोनबोदों दा बे लांगा दखना आरो गामसा जा जोङो न'आव दानानैनो गानो बे दानायखौ जोङो दानायनि सोमोन्दै आङो नोंथांनिफ्रायसो एसे मिथिनो लुबैदोंमोन
औ औ ओ बुंनो थाङोब्ला जों गिबियावनो मा जोंनो माने जोंनो दानाय लुनायनि थाखाय गोनांथार मुवायानो जाबाय जे खुन्दुं जाय खुन्दुखौ जों बर' मा हारिया ओ गोदो माने गावनि जायनो बानायना लायोमोन आरो ना आरो गाब फोरखौबो जोङो निजि निजिनो ओ बहननानै एबा दिहुननानै लानाय जायोमोन आरो बे गाबफोरखौ जोङो बे गाबफोरखौ जोङो ओ मिथिंगायारि गाब महरै जों बाहायनाय जायोमोन आरो बिदिनो जोङो गिबियावनो उम गिबियावनो जोङो आ खुनदुंखौ जोङो ओ सोंनानै लाग्रोनांगोन आरो ना ओ सोंनानै लाग्रोनांगोन सोंनानै लानाय नि उनाव जों बेखौ सोंखांनायनि उनाव नांगौ बादियै नांगौ बादि ओ हिसाबनि जोङो हिसाबनि जोङो सोंनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ आरो बायदिसिना खामानि थाबावो जेरै ओ मा होनो गिबियावनो जों बेनि जेथोखौ सिफायनानै ओ थोरग्रोनांगोन आरोना गामसायानो जा ओ आर'नाइ फालियानो जा एबा लांगा दख'नायानो जा एबा द-द ख'ना थावसियानो जा जेखि जाया जोङो बेखिनिखौ खाम खा खालाम खाथारनांगोन आरोना अब्ला सो जोङो हिसानखौ दानो हागोन अब्ला जोङो बेखौ जोङो गानदियाव थोरखांना लानायनि उनाव ओ रासोआव सोखाना लानांगौ आरोना बे गानदियाव थोरनायनि सिगां जों बे खौ रासोआव ओ खुनदुंखौ जों सोनानै लाखानांगौ अब्ला सोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ थोरनानै थोरखांनानैसो जों बेखौ हिसानसालियाव ओ बाहायनाय जायो एबा लाबोनाय जायो अब्ला बे हिसान सालियाव लाबोखांनायनि उनाव जों बे खौ इसानाव ओ आरोबाव नोआव आरोबाव नो खायबावनांगौ आरोना जे जों नो खायनाय होनना बुङो नो खायनाय बा नो थोरनायबो होनना बुङो एफोरबादिनो आरोना आरो जोङो बेजोंनो बेनो जोंनो आगरफोरखौबो एरखांनानै लाखानो हायो खायफाया जों दानाय समाव उ मोनसे से मोनसे एरलांबाय थायो आरो खायफाया जोङो डायरेक्ट आगरखौ बे नोजों देखांखानानै लानाय जायो आरो
औ औ नोंथां
बेखिनियानो जोंनि ओ गुबैयै मावग्रोनांगोन खामानि आरो दानाय लुनायनि सिखे सिगाङावनो एबा गामसा फालि आर'नाइ बायदिसिनायानो जाया मानो जों बेखौ दानायनि सि सिगां बानायगोरनानै बेखिनिखौ थियारि खालाम खानानै लागोरनांगौ अब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे जोंनि दानाय लुनायाव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरा जेरै हिसान दानायाव जों जाखिनि बाहायनाय मुवा बेसादफोरनि सायाव एबा जन्थरफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना हो
औ हागोन नोंथां दा जोंनि सि दानायाव जाखिनि ओ मुवा बा आइजें आइला जोंनो नांगौ जायो बे ओ नांगौ जानाय आइजें आइलाफोरा जोंना बांसिनानो मा दंफांजों बानायनाय आरो औवाजों बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां दा जोङो ओ जा जोङो सि दाग्रा जायगा दा बे सि दाग्रा जायगाखौ जों दा जोङो हिसानसालि होननानै बुङो नङा ओमब्ला नोंथां दा बै हिसान सालिखौ जोङो बानायनो थाखाय जोङो मा नांगौ जायो गिबियावनो जोंनो ओम औवा थंब्रै बा जोङो औवा थंब्रैनि जागायाव जोङो ओ मालाबा समाव जोङो बै जा गय बिफां जाय गय बिफाङा माने गय थायनो रोंला बा गय बिफाङा थैलांनाय बेबायदि गय बिफांखौबो जोङो ला बोनानै साल खुन्था महरै जोङो थंब्रै गायफैनाय जायो आरो नों थां जेरै बेखौ औवा जोंबो गायनो हायो बा जोङो गय दंफांनि गय दंफांजोंबो गायनो हायो दा बे थंब्रै गन जों जा जेराव खुन्था गायगोन बे थंब्रै बे थंब्रैनि बे आगोलनि बे सिगाङाव थानाय बा आगोलाव थानाय थंनैनि खर'आाहाय मा जायो जोंना एसे हाला हाला जायो आरो नोंथां आरो उननि जा उननि थंनै बे थंनैया जोंना मा जायो उदैयाव एसे सफ्लंनाय जायो आरो थंनैया दा बे औ हिसानसालि बानायनायनि थंब्रै खुन्था गायनाया जोंना बेबायदि रोखोमै जायो आरो बेनि उनाव जोंना मा थायो राजसो थायो रास सोआबो जोंना गुबैयै
औ
बेयावबो दंफांजों बानायनायानो खिन्थु बे गेजेर गेजेराव जोंना एसे ओ खुन्दुं हाबजानायनि था थाखाय जायगा थायो नालाय बेयो जोंना सोरनि जायो आरो बियो आ दा बिनि उनाव जोंना माथाय खुन्दुं थुननो थाखाय जोंना जेेनथेर थायो बिनि उनाव सोरखि थायो जेेनथेराथ' जोंना सरासनस्रा दं फांजोंनो बानायनाय सोरखियाबो जोंना औवाजों बानायनाय आरो मुस्रायाबो जोंना दं बिफांजों बानायनाय बिनि उनाव बबिन जायखौबो जोङो खुन्दुं थुननो बाहायनाय जायो बबिन बे बबिना जोंना
औ
प्लास्टिकनि जों बानायनाय आरो प्लास्टिकजों आरो बिनि उनाव जोंना गान्दि थायो गान्दियाबो जोंना दंफांनि आरो आगर एरनो था थाखाय जोङो गनसा गन बाबेन बेफोरखौ बाहायनाय जायो बे गनसा सागन आरो बाबेनफोरा जोंना सरासनस्रा औवाजोंनो बानायनाय दा बे ओ हिसान दानायाव जा जोंनो आइजें आइला बा मुवाफोर नांगौ जायो बेफोरखौ जोङो दा द' सरासनस्रायै दं फांजों आरो औवाजोंनो बानायनाय होननानै बुंनो हायो आरो नों थां दा बे हिसा हिसान दानायनि बेलायाव जा आइजो माहारिया जोंना ओ ओ गावनि ओ दोरोङारि गान्नाय जोमनायखौ ओ जों जा न'आवनो दानानै लाखियो बा दायो जोङो बे दानायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' नखरनि आइजोफोरा मा खालामो बे हिसान दानाय थेवबो गाव न'आव गाननो थाखाय ओ हौवा माहारि आरो हि हिन्जाव माहारि गावनो थोजासे से गाननो गोनांखौ खिखांनायनि उनाव ओ खायसे खायसेखौ जोङो फानहरनायबो जायो गुबुननो रां आरजिनाय आरो फालांगि महरै जोङो फानहरनाय जायो दा बे अ फालांगि महरै बाहायनानै जोङो खायसे खायसे आइजोआ मा नखर बेंनायाव बै रा ओ रांजोंनो नख बेंनायाव हौवा माहारिखौ गोबां मदद होबोदों दा बे मदद होबोदोंब्ला नों थाङा दाबि आइजोफोरा सि दानानै जा जिउ खुंनायनि राहा महरै सि दानायखौ लादों बेखौ नोंथाङा बेनि सायाव माबा फोर बुंनो हागोन नामा जे माबायदि मोजां जादों ना गाज्रि जादों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायब्ला मोजांमोन
औ आं होमबा खोनासंना आं बुंनि माने जोङो गोदोनि दिनावबो माने गोदोनि दिनाव जों फालांगि महरै खालामदोंब्लाबो जोङो माने रांजों सोलाय सोल खालामाखैमोन आरोना जोङो लां रांदो सोला गोदोथ' जों रांजों बांद्राय सोमोन्दो गैयामोन नालाय अब्ला दा दासो रांनि गोनांथिया जानानै फैबाय मान सिया रांनि बेसेनख हमनानै मोनबाय अब्ला जो गोदोथ' जोङो खायसे नांगौ जानाय बुस्थुनि सोलायै जोङो माने सिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनाय जायोमोन आरोना आरो खायफाया मा ओ सिखौ माने गाव निजा बायनानै ओ माने एबा खन्दुंखौ दहुननानै दानो हायिनि थाखायबो माने आदि महराव दानाय जायोमोन आरो जेरै आदि माने ओ खावसे खावसे बाहागोखौ ओ खुन्दुं हरग्राया मोनबाय आरो खावसे बाहागोखौ दाग्राया मोनबाय बेफोरबायदि हिसाबैबो दानाय जायो मोन आरो आरो खाय फाया दानि जुगाव बुं थाङोब्ला दानि जुगाव खायफाया रां होनानैबो खुन्दुंखौ बायहोनानै दानाय जायो आरो बे ओ बे दानाय राङा जोंना हिसाबा माने गांफा हिसाबै गोलैयो आरो ना बेखौ ओ गाव सोरनि गेजेराव सावरायलायनानै जानाय जायो आरो दाथ' जे जोंनि गोदान जुगाव बुंनो थाङोब्ला दानाय लुनायनि फालांगिनि सायाव बुंनो थाङोब्ला दाथ' गोबां जौगाबाय ओ गोबां गोबां बर' आइजोफोरा माने ओरैबायदि गोदिर गिदिर ओ ओ हिसानसालि खुलिदों आरो ना जायखौ जोङो सानसेयावनो माने गोबां गोबां नांगौ बादि सि दहननानै लानो हायो आरोना बेफोरबादिबो जोंनिया फालां गियारि सोलिगासिनो दं दानि जुगाव बुंनो थांब्ला गोबां जोंनि दानाय लुनायनि सायाव जौगाबाय नाथाय जौगादोंब्लाबो बेखौ जोङो ओ माने जोंनि आखाइजों दानाय हिसाबाव आं नुनो मोनाखै आरो ना ओबेखौ जोङो बांसिनानो ओ मा हिसाबाव दानाय नुदों मिसिन मिसिनारि जा जोंनि हिसान बेफोरबायदि जोंसो दानाय नुयो आरो बेनि जाउनावनो जोंनियाव खाय फा खैफोदा नुजादों आरो ना ओ नांगौ बादि नांगौ बादि गोग्गो जों सि मोननो हायाखै बेफोरबादिनो आरोना आरो बि सानसे साननै जानो गाननानै ओ जोङो हिखौ सुयोबानो माने बेनि ओ रं आ खारनाय जायो आरो ना गाबा खारनाय जायो औ बेफोरबायदि गाबा खारनाय जायो आरो बेनिखाय -बेखिनियानो औ जोरथियाथ' एसे आलादा आलादा आलादाखा गोदोनि जिजों जोङो रुजुनो हाया आरो
औ दा बिदिब्ला नोंथांजों बे बर'नि दानाय लुनाय बा दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ औ
बिदिब्ला दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नोंथां
औ जागोन दे नोंथां दे